नोंथां औ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
औ बिदिब्ला नोंथाङा दा सान्दि ओरैनो दङब्ला आंजों मोननैसो आयदानि सायाव सावरायनो हागोन-
ओ औ थांनो दं बिदिनो
ओ बिदिब्ला जोंनि
मा होनदों नोंथां?
खोनादोंना नोंथाङा?
औ-औ खोनादों
औ ओम नोंथाङा दासान्दि ओरैनो दङब्ला आंजों मोननैसो आयदानि सायाव सावरायनो हागोन ना?
औ औ हागोन नोंथां।
औ बिदिब्ला जोंनि सावरायनांगौ आयदायानो जादों औ जोंनि बर'फोराहाय मागो फोरबोखौ माबायदि खुंलाङो बेनि सोमोन्दै नोंथाङा ओ एसे गुवारै फोरमायना होनो हागोन ना?
औ नोंथाङा नोंथाङा जोबोर मोजां जे बर'फोरजों सोमोन्दो थानाय मोनसे सोमोन्दो ओ सोमोन्दो थानाय फोरबोफोरनि सोमोन्दै मोजाङैनो सोंदों ओ मागो फोरबो होननानै बुङोब्ला जों मागो फोरबोखौहाय गोदोनिफ्राय लानानै दोनै सिमबो बर' हारियाहाय ओ फोरबो महरै खुंबोनायखौ जों नुनो मोनदों जोबोर गाजा - गोमजायैनो ओ मागो फोरबोल' नङा जोंनि बर' हारियावहाय गोबां रोखोमनि रंजाथाव रंजाथाव फोरबो दं बेनि गेजेराव जोंनि मागो फोरबो बोआबो मख'जाथाव फोरबो होननानै जों बुंनो हायो। ओ मागो फोरबोजों जों जोंनि गासैबो- सुबुंफोरनि रंजानाय ओ दुखु खस्थ बेफोरखौहाय नेवसिनानैब्लाबो जोङो ओ मागो समावहाय मागो फोरबोखौ खुंनायावहाय गोसो होनायखौ जों नुनो मोनदों मागो फोरबो होनानै बुङोब्लाथ' बे मोनसे जोंनि रंजाथाइ फोरबो मागो फोरबोआवहाय जों गोबां रोखोम रोखोमै फिथा सौराय बा बेदर जौ जुमाय बा जौ जुवाजों हाय खुसि खालामनायखौ जों नुनो मोनदों रंजानायखौ नुनो मोनदों। मागो फोरबोहाय बिदिनो गोबां रोखोम रोखोमनि ज' ज'यै आलासि बाय बाहागि बेफोरखौहाय जों नुनो मोनदों आरो नोंथां मागो फोरबोआवहाय गोबां रोखोमनि फिथा जायो जेरैबायदिहाय जों नुनो मोनो जे लारु फिथा एन्थाब फिथा। सिथाव फिथा हगुमा फिथा। बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि गोबां गुबुन गुबुन मुंजों मिथिजानाय फिथा। जों मागो फोरबोआवहाय बर'फोरखौ देनानै जानायखौ नुनो मोनो। बेफोरबायदियैनो जों गोदोनि समावहाय मागो समाव खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों दे नोंथां।
मागो समावहाय मागोनि सेथि सानखालि जों गासैबो न'खर न'खरहाय बा सेंग्राफोरखौहाय ज' ज'यै नाराजोंहाय भेलागुर सावनायखौ जों नुनो मोनोमोन। बेफोरबायाददियैनो नाथाय आथिखा खालावहाय ओ बेफोरखौ एसे खमायलांनायखौ जों नुनो मोनदों मानो होना नानै बुङोब्ला आथिखालावहाय समजों लोगोसे गोरोबफानानै जों गासै बो जिउ खुंलांनायखौ जों नुनो मोनो हाय जबार खम समनि थाखायनो जों बेफोरबादि फलागुर सावनायखौ जोबोर खम नुनायखौ नुनो मोनसै ओ बेफोरबायदिनो मागो बोथोर होननानै बुङोब्ला जों आथिखालाव नुनो मोनदों जे मागो फोरबो जों लोगोसे बाथौ फुजा बाथौ नैथि बैसागो नैथि बाथौ फोरबो बेखौहाय खुंनायखौ जों नुनो मोनदों जा नैथि मंगलबारावहाय आथिखालाव जों नुनो मोनदों जा कलेज बा स्कुलफोरखौहाय बन्द लाखिनानै जोंनि बरफोरनि ओ बैसागु मागो फोरबोआवहाय नै थि मंगलबारखौ बाथौ फुजा महरै फुजिनायखौ जों नुनो मोनदों। बेनि अनगायैनो गोबां बर फोराहाय ओ मागो फोरबोआवहाय अमा बेदर बा जौ जुवा लोंनायखौहाय जों नुनो मोनदों बरफोरा गोदोनिफ्रायनो बेफोरबादियै ओ मागो फोरबोखौहाय गाजा गोमजायै खुंबोनायखौ बा फालिबोनायखौ जों नुनो मोनबोदों नोंथां।
ओ बेफोरबादियनो जोंनि बरफोरा गोदोनिफ्राय लानानै दिनैसिमबो ओ बे मागो फोरबोखौहाय जोबोर गाजा गोमजायै फुजिनाय बा फालिनायखौ नुनो मोनो।
बरफोरा आलासि बाय बाहागि ओ बे मागो फोरबोआव हाय ज जयै आलासि उलासि जालायनानै गावनि गोसोनि रंजानायखौ फोरायो थिनानै मोन बेफोरबायदिनो जों उम बै मागो समावहाय गोबां रोखोमनि संनानै लोंनायफोरखौहाय नुनो मोनो जैबायदिहाय गिसि लोंनाय बा ओ जमाय गोरान लोंनाय जों नुनो मोनदों ओ बेफोरबादिनो जोंनि गामि ओनसोल बा खाथि खालायावनि बरफोरा हायो बे मागो फोरबोखौ फालिनायखौ नुनो मोनदों नोंथांनि ओनसोलावबो बेफोरबादि मागो फोरबो फालिनायनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां नोंथाङा बुंलांनाय बादिनो जोंनि गामि एबा ओनसोलफोरावबो ओ बे एखे रोखोमैनो जोङो बिदि नेमखान्थियैनो जोङो ओ मागो फोर खौ जों खुंलांनायखौ नुनो मोनो ओ बिदिनो मागो बे मा फोरबोखौहाय बायदि नेमखान्थिजोंहाय जोङो गोदोनिफ्रायनो दासिमबो बेफोरबादिनो जोङो ओ खुंबोबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों जों जोङो मागोनि समावहाय गासैबो जोङो ओ गोसो गोथारै दुगैस्रां लोबस्रां जोङो ओ बे मागोनि समावहाय जोङो इसोरनाव जोङो ओ आरज गाबनायखौबो जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां औ जोङो खोनादोंंना नोंथां खोनादोंना नोंथाङा
औ-औ खोनादों नोंथां खोनादों।
औ ओ बिदिनो जोङो ओ मागोनि से खालारावहाय ओ जोङो गासैबो ओ दुगैस्रां लोब स्रां जानानै जोङो गाैबो गोसो गोथारैहाय जोङो जोंनि उन्दैफोराहाय ओ गेदेरफोरखौ मान नोन होनाय आरो गेदेरफोराबो उन्दै नो ओ बोर होनाय आरो उन्दैफोरा गेदेरफोरनिफ्राय बोर लानाय बायदि नेमखान्थिजों जोङो आरो जोंनि ओ उन्दैफोरा गेदेर फोरनोहाय ओ बायदि ओ गस्ला सि जोम बायदिफोर होनानै जों मान बावनाय आरि नेमखान्थिबो जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां
औ बिदिनो जोङो बायदि नेमखान्थिजों जोङो ओ मागो फोरबोखौ खुंलांनाय नुनो मोनो। औ बेनि उनावहाय जोङो ओ गंफ्रोमबो जोंनि न'खरानो न'खर न'खर फिथा सौराय सावनानै ओ न' खाथि खाथिनि सुबुंफोरजों जोङो ज' ज'यैहाय फिथा सौराय जालायलायनायखौ जों नुनो मोनो। नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां।
ओ बिदिनो बे ओ नेमखान्थिया आरो बिदि फिथा सौराय जा ओ जालायनानानै फिथा बायदि सावनानै जालायनाय नेमखान्थिया ओ मागोनि समाव मावहाय ओ ओ जि गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय खौ जों नुनो मोनदों। आरो जोङो मागोनि ओ समाव बे सावनानै जानाय फिथाफोरखौ जोङो ओ गुबुन गुबुन ओ रोखोमनि माइरंफोरनिफ्राय जों बानायनाय जायो नङा होमबा नोंथां। बिदिनो जोङो ओ माइब्रा माइरंनि फिथा होननानै बुङोब्ला जोङो ओ थावनि फि था आरो ओ एन्थाब फिथा बायदियानो मख'जाथाव आरो माथा माइरंफोरनिफ्राय जोङो ओ फिथा बानायनाय जायो जेरै जों ओ फिथा लावदुम बायदिफोरखौ जों माथा माइरंनिफ्रायाय बानायनाय जायो। आरो जोङो ओ नालेंखलर बायदिफोर होनानै जोङो ओ बे औ माथा माइरंनि ओ अन गुन्दैजोंहाय जोङो बेखौ जयै नानानैहाय जोङो फिथा ओ लादु बानायनाय जायो।
औ औ
ओ सिबिं फिथा बायदि होनानै फिथा लावदुमफोराव जोङो नालेंखलरबो होनाय जायो आरो फि ला ओ फिथा लावदुमाव ओ सिबिंबो होनाय जायो बिदिनो जोङो बे फिथा लावदुमखो सावनाय जायो। एन्थाब फिथाफोरावबो जोङो सिबिंखौ ओ जोङो होनानै सावनाय जायो आरो जोङो ओ बे फिथा सावनायावहाय जोङो गुबैयै सिबिंखौ बाहायखाथारो नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
बिदिनो जोङो बे सिबिंखौहाय ओ लादु बानायनायावबो आरो बिदिनो एन्थाब फिथा ओ फिथा लावदुम बायदिफोरावबो होनानै जोङो ओ फिथा सावनायखौ जोङो बर' आइजोफोरखौ नुनो मोनो ओ बेनि अनगायै बो आरो गोमालांबनाय फिथा दंबावो जेरै जोङो आथिखालाव थालिर फिथा आरो हासुं फिथा बायदिफोरखौ जोङो सावनानै जानायखौ नुनो मोनला नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
बिदिनो बैफोर फिथाफोरखौ जोङो गोमालांनायखौ नुनो मोनबाय जोङो गोदो समावसो जोङो बे फिथाफोरखौहाय ओ गोदोनि आबै ओ आबौमोननि समाव जोङो जोंनि आबै मोनखौहाय जोङो बे हासुं फिथा आरो थालिर फिथाखौहाय जोङो बानायनायखौ गोबां नुनो मोनोमोन। नाथाय जोङो आथिखालाव ओ आथिखालनि आइजोफोरखौहाय जोङो बेफोर फिथाफोरखौहाय जोङो बानायनानै जानायखौ जों एसेबां नुनो मोनलिया।
औ।
ओ बिदिनो ओ फिथा सौराय ओ जानायनि अनगायैबो मागो फोर बोआवहाय जोङो ओ बायदि रो खोमनि ना बेदरफोर जानायबो नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां। खोनादों ना नोंथाङा?
औ नोंथां।
औ बिदिनो जोङो ओ ना बेदरफोर जेरै जोङो मागोआव जानो थाखाय जों ओ गामि गामिहाय जोंनि या ओ न'खर ओ न'खरबा न'खरद' बिदि नो जोङो दाइन न'खर गु न' खरसो जों लोगो नांनानैहाय ओ मागोनि मुङाव जानो थाखाय जोङो दाउ एब ओ दाउ नङाब्लाबो जोङो अमा बायदिफोर जोङो फिनानै मागोआव जानो होननानै जों फि ना दोनखानाय नुनो मोनो। नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नंगौ।
ओ बे फोर फिनानै दोनखानायखौहाय जोङो ओ मागोनि बोथोरा सफैयोब्ला मागोनि स मावहाय जोङो बेफोरखौ ओ बुथारनानैहाय ज'यै रानलायनानै जों जानायखौ नुनो मोनो। आरो खायफा खायफाया दाउ बायदिफोरबो जो ओ न'खर न'खर फिनानै दोनखायो मागोआव जानो थाखाय। बे हुदाखौ जोंनि बर' गामि फोरावहाय न'खरफोराव जोङो ओ नुनो मोनो आरो
औ।
बिदिनो ओ औ बिदिनो ओ जोंना रंजा खुसियै बायदि नेमखान्थिजों मा गोनि ओ फोरबोआ जोबनानै थाङो नङा होमबा नोंथां। औ नोंथाङाबो दहाय बुंलांबाय जेरै ओ जोंनिया मागोआव बे जानाय लोंनायल' नङा ओ बायदि फोरबो खुंथाय जेरै ओ बाथौ फुजा आ नैथि मंगलबार नङा होनबा नोंथां
औ नंगौ नंगौ।
मागोनि बोथोरा ओ बोथोर सफैखांनायनि उनाव जेब्ला ओ नै थि मंगलबार सफैयो अब्ला बै नैथि मंगलबार सानखालि ओ जोङो बाथौ फुजा ओ फालिथाय खुंफुंनाय नुनो मोनो। गासै बर' गामियावनो जो बे फोरबोखौ खुंनाय
औ औ औ।
ओ बिदिनो जोङो मागोनि फोरबोखौहाय रंजा खुसियै मागोनि दान मोनसे जोङो मागो फोरबोखौ रंजा खुसियै बारहो हरनाय खौ नुनो मोनो। ओ बिदिब्ला नोंथां जोंना रायज्लायनाया एसे समा गोलावानो जाबाय।
औ औ।
जोंनि नोंथांनिफ्राय मिथिनो मोनै बाथ्राफोरखौ मिथिनो मोननानै गोजोननाय थाबाय आरो नोंथांसिम साबायखरबो बावहरबाय‌। औ बिदिब्ला जोंनि रायज्लायनायखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'नोसै गोजोन्थों।
गोजोन्थों।